औ खोनादोंना नोंथां
हेलौ
औ खोनादों ना
हेलौ
हेलौ
ना‌ नोथां खोनादोंना
हेलौ
औ खोनादों ना हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
फैयाखै
औ खोनादोंना
हेलौ
औ खोनादोंना हेलौ नोंथां
औ
खोनायाखै नोंथां खोनादों ना औ खोनादों ना औ नोंथां खोनादोंना
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
हेलौ
नोंथां नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा खोना खोनादोंना। खोनादों नोंथां